थां औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां ओ अब्ला नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मामोनबा?
अ' आङो नोंथांजों ओ जेनाखि आबाद मावनायनि सोमोन्दै ओ आङो सावरायनो नोंथांनो फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना ओ दा नोंथाङा माबाफोर आबाद मावगासिनो बा सिगाङाव माबा फोर आबाद मावबोदों नामा दा बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायनानै होदो
औ जागोन नोंथां आङोथ' ओरैनो आबाद होनोब्ला आङो ओ सिगां समाव ओरैनो जि जोगोनार ओ गायदोंमोन आरो आङो मेसें बोथोराव दाथ' दैज्लां जाबाय जोंहा जोगोनाराथ' दैज्लाङाव बारा बिदि दि जाया आंङो जोगोनार गायदोंमोन मसेंआव बेखौनो नोंथांनो फोरमायलांसै आरो बोरै बोरै गायदोंमोन मा जोगोनारखौ गायदोंमोन? अब्ला खोनासंलांदो नोंथाङा ओ जोगोनाराथ' नोंथाङा खागौ जि जोगोनार बेयो मोनसे जानोबो गोथाव ओंख्रै। आरो जों बेखौ ओरैनो सरासनस्रा जायगायावबो गायनानै ओ मोनो आरो नोंथां। ओ जि जोगोनार गायनाय बै हाबाफारिखौ आङो ओ नोंथांनो फोरमायलांसै आरो नोंथां जि जोगोनारखौ बोरै गायो जोंनो जोगोनार गायनो थाखाय बारा बिदि मोजां बा हाय फाय हा नांलाया आरो नोंथां ओरैनो हाफोरखौ जोङो उम हासार गोनां हायाव गायोब्लाथाय जोगोनारा मोजाङैनो जाखायो आरो। ओ बेखायनो जोङो मा बुंनो हायो जि नों थाङा जोगोनारखौ बुरजा बिबांनि गायोब्ला मा खालामनांगौ ओ उ मा होनो जि हा हा जेराव गायगोन नोंथाङा बेखौ मोजाङै ट्रेक्टरजों एवनानै लायोब्ला मो जां जायो आरो बुरजा बिबांनि गायोब्ला ओ बेनिफ्राय जोङो गायखां ओ जि गायगोन बै हा गायनायाव नोंथाङा मा खालामनांगोन ओ जि जायगायाव नोंथाङा जोगोनारखौ गायगोन बेयाव नोंथ आलुनि जि जोङो मोथावरि बानायो बा आलुनि जाङि बानायोना बैफोरबायदि नोंथाङा ओम खालामोमनानै गायो ब्ला मोजां जायो आरो मानोना जोंहा दैफोर हायो ओ दैफोर लोमोब्ला अखाफोर हायोब्ला जोंहा बिफाङा थैया आरो माने दै सुरुबा बेखायनो आलि खोनानै गायोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां। बिदिनो नोंथाङा गिबियाव हाखौ एवना लादो बिनि उनाव ओ मोजाङै आलि एबा माथावरि बानायनानै लादो। माथावरि बानायखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव बेगरखौ गरसे गरसे गरसे ओरैनो एसे एसे जान्थायाव थुनानै मोजाङै गायलांदो आरो नोंथां। आरो बेगर गायनाया जोंहा ओरैजाय गायनांगौ जि बेगरनि जि खर' बेखौ जोङो ओ गोबां मानसि फोरानो मा खालामो सायावसो दोनो जि बेगरनि जि खर' बेखौ ओ बे खर' नङा ए क्सलि बियो बेगरनि खिथुसो आरो। जोङो बेखौ हा सिंखैसो दोननांगौ बिसो जोंना रो दा सुग्राया बिखिजायसो रोदाया ओंखारग्रोयो आरो ओ जे खर' बेजोंसो ओ रोदाया ओंखारग्रोयो बेखायनो जों बेखौ सिंखैसो दोननांगौ आरो। ओमफ्राय जोङो जेब्ला बेखौ थुनानै होयो अब्ला बेखौ नोङो नेनो नांगोन। आरो बेनि सिगांनो नोंथाङा मा खालामनांगोन मो सौ मोसा हाबनो हायैनि नोंथाङा बेरा मोजाङै दुमनानै लानो नांगोन आरो। जाहाथे मोसौफोरा गासिनलाबायबा गाग्लिलाबायबा बेगरा रजुनो हायाना बेनि थाखाय नोंथाङा। उम मा खालामनांगोन बेरा होनो नांगोन आरो। बेनिफ्राय आरो जेब्ला नोंथाङा बे बेगरा खिलियो अब्ला नोंथाङा बेयाव ओ मोजाङै जोथोन लानांगोन सोरगिदिं हा रज'नाय हाग्रा रज'नायफोरखौ नोंथाङा साफा साफायै फुनानै होबाय थानांगोन जेब्ला बिफाङा देरनो हमो अब्ला नोंथाङा बेयाव भिटामिन सारनानै होनांगोन जाहाथे मोजाङै बिफाङा देरबोनो हमो। आरो ओ जे उम बिफाङा जेब्ला बिबार लायोना नोंथां बिबार लानाय समाव नोंथाङा एम्फौ सुनो हायि बायदि मुलि होथारनांगोन आरो मानोना जोंहा गोबां जोगोनार बा जायखिजाया खुमब्रा हक लाव हक ओम बहल हग बेफोराव जोङो एम्फौ सुनायखौ नुनो मोनो। बेफोरखौ जाहाथे सुनो हायि बायदि नोंथाङा बेयाव ओ एम्फौनि मुलि सातथार नांगोन आरो नोंथां ओ बेनिफ्राय जेब्ला नोंथाङा बिबाराव एम फौनि मुलि सारगोन अब्लासो बियो मोजाङै फिथाइ होनो हागोन आरो नोंथां। बिदिनो जेब्ला बिबार होयो बिबार होनायनि उनाव जेब्ला फिथाइ गोरलै गोरलै थायो अब्ला नोंथाङा फिथखौबो मोजाङै जा जोथोन लाबाय थानांगोन आरो नोंथां ओ बेनिफ्राय उम जों मा खालामो जोगोनार जि आबाद गुबुन गुबुन आबादारिफोरा मा खालामो जोगोनारखौ मोनसे जेब्ला नोंथाङा जोगोनारा खिलियोना बेखौ जेब्ला दानाय जेनेबा बियो मानलानो अब्ला बांसिन आबादारि ओमफ्राय मा खालामो बेखौ ओरैनो दोनो आरो। जोङो मा खालामनांगौ जि जोगोनारा जेब्ला बे मान लानो हमोब्ला जों बेखौ मा खालामनांगौ बिनि बिजौ बिजौखौ जोङो खेबस' खेबस' ओ होबाय होबाय थानांगौ बा नोंथा बिजौ फानानैबो रां आरजिनो हायो जोगोनारनिफ्राय जि बिजौखौ नोंथांङा खेबस खेबस' होयोब्लासो फांसे जोगोनारा गोबां बिबाङाव दानाय बारायो आरो दानाय बारायब्लासो जोङो फि फिथाइखौ गोबां बिबांनि मोननो हागोन आरो नोंथां। बेखायनो जोङो बिजौखौ खेबस'नानै फानबाय थायोब्ला बा बिजौखौ खानानै होबायथायोब्लासो दानाय बारायनानै बुरजा दानाय बारायना फिथाइ थायो। आरो बिदिनो जोंङो जोगोनार बिजौजोंबो रां आरजिनो हायो आरो बेनिफ्राय जेब्ला जि उम दानाय खेब हाबसननानै होगोन अब्ला जि दानाय बुरजा बारायब्ला फिथाइयाबो बुरजा थायगोन नोंथां। बिदिनो जोङो ओ जोगोनार ओ बेजों ओ रां आरजिनो हायो आरो नों
ओ बेनिफ्राय ओ जि जोगोनारनि फिथाइ बियो गोरलै समाव मा खालामनांगौनो नोंथां ओ गोरलैयैआव नोंथाङा बेखौ जोथोन लादो बेनिफ्राइ नोंथाङा बेखौ ओम देरजासिम बा राजासिम आरामै दोनदो आरो ओमफ्राय रायोबाथाय नोंथाङा गुबुन जायगाफ्रावबो साप्लाय हरनो हागोन आरो नोंथाङा ओ मा खालामनो हायो सोरनिबा हाबा बा सारादु बेफोरावबो हरनो हागोन आरो नोंथां बुरजा बिबाङाव। आरो नों नोंथाङा जमायनाबो दोननो हागोन बा गोबाव उन समनि थाखायबो बाहायनो दोननो हागोन आरो। जोंहा जोगोनारा माने गोबाव समसिम फिनानै दोनजायो आरो नोंथां। बियो सेवनानै थाङा ओ जों समसिम बाहायनानै जानो हायो आरो नोंथां। जेरै जोङो मेसेंनि जोगोनारखौ जोङो दैज्लाङाव जानो हायो बिदि आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंङो गुबुन- गुबुन रोखोमनि जोगोनार गायनो हायो। ओम ओ माबेबा जोगोनारा ओ जोबोद फिथाइ थायो आरो माबेबाया खम फिथाइ थायो आरो नोंथां बिदिनोसै जोगोनार जे आबाद बियो नोंथाङाबो ओरैनो ओरैनो माबाफोर आबाद मावदों नामा नोंथां?
औ आंथ' जेनाखि दा आंनि जिबा बिगा हायाव आङो फाथो आबाद मावनाय जादोंमोन ओ दा आङो बे फाथो आबाद मावनायनि सोमोन्दैनो आङो नोंथांजों ओ नोंथांनो फोरमायलांसै। दा आङो फाथो आबादखौ आङो सिगां बोसोरनिफ्रायनो मावै मावै मावनाया देग्लायजों आङो खेबथाम जाबाय। ओ दा बे खेबथाम मावनायाव आङो मोजाङ ओ सिगाङाव मावनायावथ' आङो मोजांङै मुलाम्फा मोनबोदोंमोन। आरो एबारबो आं मुलाम्फा मोनगोनखौ मिजिंथिननानै आरो आं मथो आबादखौ मावबावनाय जादों फिन खेबसेबाव। ओ दा जोङो फाथो आबादखौ मावनो थाखाय जों गिबियावनो मोनसे हा सायख'नानै लानांगो दा बे हायानो जाहैबाय ओ जेनाखि ओ बांद्राय दै थानाय जायगा ओ आरो बालासिया बेफोरबायदि हाया बिदि जानो नाङा आरो एसे ओ मिडियाम जानांगौ बारा रानस्रावबो नङा ओ बा- बारा गिसिबो नङा बिदि जानांगौ ओ फाथो आबादनि थाखाय। ओ दा जेनाखि फाथो आबादखौ जोङो ओ मार्च, एप्रिल ओ बेबायदिनिफ्राय जोङो जागायनो हायो बे समावहाय जोङो फोनो हानाय जायो जोङो फाथो आबादखौ फोनो थाखाय गिबियावनो हा सायख'खांनायनि उनावहाय जोङो ओ बे हाखौ खौ मोजाङै ट्रेक्टरजों बा ओ नांगोलजों जोङो एवनानै लाग्रोनो हायो ओ आथिखालावथ' गोनोखोआरि मुगा बयबो नांगालजों एवलिया बयबो ट्रेक्टरजोंनो बांसिनै एवनाय जायो दा बेबायदिनो जोङो हाखौ ओ खननै खनथाम एवग्रोनानै लाग्रोनांगौ आरो जोङो हायाव थानाय गासै ओ गनफा गनला बा हाग्रा बंग्रा गासै खौबो जोङो फोसाबनांगौ बा सावनानै लांदां खालामनांगौ ओ बेबायदि लांदां खालाम खालामनायनि उनाव हाया गुरै जायो आरो ओ गुरै जायोब्ला बेयाव जोङो ओ जेनाखि फाथो बेगर बेखौ फोनो हानाय जायो दा जोङो फाथोआ ओ जोलै बा आबादखौ बोरै ओ सायख'नांगौ होननानै बुङोब्ला जे जोङो बेगरखौ जेनाखि आथि आथिखालावहाय जोङो हाथाइफोराव मोननो था ओ मोननो ओ आथिखालावथ' गोबां ओ आं जौगा बा ओ बायदिसिना आदबजों दिहुनजानाय बायदि बेगरफोरखौ जोङो मोननो थाङो। दा बैफोरबायदि ओ बेगरनि बाय दि बायदि रोखोम थायो ओ बेफोरखौ जोङो मोजां ओ बिगुर जाग्रा बेबायदि बे ओ आरो जौग्रा बेफोरबायदिखौ जोङो ओ सायखनानै लानांगौ आरो बेनि उनावहाय जोङो ओ जेनाखि बेगरखौ लाबोखांनायनि उनाव हायाबो जोंना फोनो थाखाय जाबायब्ला जोङो बेयावहाय ओ जोङो बेगरखौ फोनानै होनांगौ आरो बेगरखौ फोखांनायनि उनावहाय जोङो ओ मै होनानै होनांगौ जायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो बेखौ फोखांनायनि उनावहाय ओ जाहाथे ओ बै बेगरफोरखौ मोसौ मोसाया फैनानै गाग्लिफैया बिनि थाखाय जे जोङो बेरा दुमनानै होनांगौ बेरानि थाखाय जोङो औवाजोंबो दुमनो हायो बेनि थाखाय थार खाथाबो सोंनो हायो थार खाथाजों आरो औवानि जोंआ साबसिन जायो आरो दा बैफोरबायदि जोङो बारिफोरखौ खालामनानै होखांनायनि उनावहाय आय जोङो जे ओ से जोंना फाथो बेगरा ओ से माससोनि ओ उनावहाय मोजाङै फाथोआ देरनाय जायो फिसा फिसा जाजेनो बै समावहाय जोंना गोबां हाग्राफोरबो फैफानो हमो दा बैफोरबायदि हा हाग्राखौ जोङो फुथारनांगौ जायो ओ बा ओम जोङो ओ मुलि होनानैबो फोथैनो हायो जोंहा फाथोआव आ सारग्रा जोंना हाग्रा थैग्रा मुलि दंखायो नोंथां बै हाग्रा थैग्रा मुलिखौ जोङो बाहायनायनि अनगायै जोङो आखाइजों फुथारोब्ला साब सिन जायो आरो मानोना जोंहा एखमबा समावहाय बै फा हा फाथोआव जेनाखि हाग्रा थैनाय मुलिया नांफाजोबोना गासिबो दा बेयावहाय एसे फाथोआ लोरबां जानो हमो आरो साननै सानथामसो दा बेनिखायनो ओ बैखौ जेनखा बाहायालासेनो आखाइजों फुथ फुथारनो हायोबा साबसिन जायो आरो बेबायदिनो जोङो ओ फाथो आबादखौ जेनाखि जोङो थाल लाबाय थानांगौ आरो दा जोङो एसे देरदोंखोन देरनाय लोगो लोगोनो जे ओ बे फाथो आबादावहाय माखासे ओ भिटामिन मुलि जोङो सारनानै होनांगौ जायो जाहाथे फाथोआ थाबनो देरखाङो आरो फाथोआ एसे जौनाय लोगो लोगोनो जोङो बेवहाय आरोबाव इउरिया सारनानै होनांगौ बिजोंनो पटास बेफोरबायदिखौ जोङो सारनानै होनांगौ जायो जाहाथे फाथोआ बिगुर रोजा जायो। बेनि थाखाय जोङो ओ फाथोखौ ओ द' मानसिमहालागै जोङो जोथोन लाबाय थानांगौ ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ फाथोखौ जेनाखि ओ द' मान बा स्नि माननि उनावहाय जोङो फाथो आबादखौ दानो हानाय जायो बा फाथोआ राहैयो ओ दा बै समावहाय जोङो फाथोखौ ओ दाननानै नो जेनाखि दैयावहाय ओइ सोमनांगौ आरो बेबायदिनो आथि खानानै औवाजों सुजाबनानै सोमनांगौ आरो बेनि सायावहाय मोजाङै सेवनायनि थाखाय हाग्रा बंग्रा खोबफबनानै होनांगौ जायो ओ दा बेबायदिनो फाथोखौ दैयाव ओ ओ से मास ओ बा ओ जे नै माससिमहालागै सोमो आरो बेबायदिनो ओ जोङो मोजां दैयाव सोमनांगौ होमब्लासो जोंना फाथोआ मोजां ओ रं जायो बिगुरा दा बेबायदिनो जोङो फाथोखौ मोनोब्ला जोङो सुनाय जायो आरो सुनानै जोङो फाथो दिरुं मोननायखौ जोङो ओ फानहरनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोङो फाथिनाखौबो फाननानै रां आरजिनो हानाय जायो। बेबायदिनो जोङो फाथो आबाद मावनानै गोबां रां आरजिनो हायो नोंथां ओ दा जोंनाहाय समाबो जोबनानै फैबाय नोंथां जोङो जोंनि रायलायनायखौ एसेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ जागोन दे नोंथां दे अब्ला